आरो ना।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांमोननिसोरो दा बोथोरा बोरै जाहा दं नोंथां?
खोनायाखासै नोंथां मोजां
नोंथां मिथिया दा बोथोरा बोरै नोंथां
अ जोंनिथिंथ' दा बोथोरा बिदिनो दिलां बोथोरनि थाखाय अखा होगासिनो नोंथां नोंथांमोननिथिंलाय
जायनिजाया सान्दुंजोंनो थानो हायि बायदि नोंथां
औ
उम नोंथांमोनजा माइ गायखांबायना?
गायनाया गायगासिनो नोंथां दासिमबो जोबथ'नाय जायाखै माइ गायनाया
अ दैफोरा बोरै जारो नोंथा
दैयाथ' नोंथां ओरैनो जोंनिथिं बांद्राय अभाब गैया आरो नोंथां माने थिग थकनो दङ माने दा अखायाबो इसे हागासिनो नालाय माने माने दैया माने औ नांगौ बायदि मोनदों
औ नोंथां मोननिजा मा मा माइ गायो नोंथां
ओरैनोथ' जोंनिथिं आसु माइ माइसालि माइ माइब्रा जोसा इदि माइ गायनायखौ जों नुनो मोन नोंथा ओरैनो थांमोनथिंलाय माबादि माबादि औ
बिदिनो जोसा माइब्रा ओमफाय अन्ज'ना इदिनो रन्जित गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि गायो आरो नोंथां गोसो बायदि गायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ
ओमफाय नोंथांमोनथिं ओरैनो माबायदि रोखोमै माइ गायनायखौ नुनो मोनो जेरै सिगां बोथोरफोराव माने मोसौजों हालेवनानै बा नांगोल जों हालिवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो मोन दा आथिखालाव माबायदि रोखोमै माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो गामिनि सुबुंफ्रा जेनेबा माइफोर गायनायफ्राव माबायदि जेनेबा सिगां माबायदिमोन आरो दा माबायदि गायो नोंथाङा इसे बिनि बागै फोरमायना होदो नामा
औ नोंथां जोंनिजाथ' दा बुस्थु गायला नोंथां ट्रेक्टरजोंसो गायो नोंथां सिगांफोरनिसै दा मोजांसिन जादों आरो ना नोंथां फोराबो जमा जमा सावरि जानाय बिसोरनाव बिसाव थांनाय बदल होनाय जोब मोजाङै सोलियो आरोना नोंथाङा
औ नोंथां
औ
बिदिनो हाजिराबो लायो भाराबो थाङो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननिजायालाय
जोंनिथिंथ' एसे माने सिगांनि आबाद मावनाय माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायखौ बुंनो थाङोबा एसे माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो थारमाने सिगां रोखोम जेन'बा गोदोनि समाव ज' ज'यैनो हालिवनानै माइ गायलांनाय न'खर न'खर जेन'बा सावरि बादालि जानाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन दा आथिखालाव बिखौ इसे सोलिनाय नुनो मोनबाय आरो माने जेरेखम सिगांनि सम समाव जेनेबा गावनि गावनियाव ज' ज' मावखांनायनि उनाव बै न'खर से आव ज' ज' मावलायनाय बेबायदि नुनो मोनोमोन दा आथिखालनि सम समाव माने नुख गावनि न'खरा गावनो माने गासिखौबो ओ माने हेन्देल खालामजोबनांसिगौ माने गुबुनखौबो नोङो ओरैनो फ्रियाव सावरि बादालियावबो मोनला नोङो दा फैसा होनानै गुबुनखौ लाबोनानै गावनि हायाव माइ गायनो माने फैसा होननांगौ एबा बाहायनांगौनि गोनांथि जासै आरो। आरो गोदोनि समाव जेनेबा नांगोलजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन दा आथिखालाव ट्रेक्टर पावार टिलार ओंखारनानै दा मोसौजों एबा नांगोलजों हालेवनायखौ जों एसे खम नुलांबाय आरो नोंथां बे आरो बेजोंनो लोगोसे माइ गायनायफोराबो गुबुन गुबुन आदबफोरजों गायनाय जासै जेनेबा गोदोनि समाव माने ओहोम बांद्राय आबाद फोथारफोराव बांद्राय बेबायदिनो एम्फौ खथैग्रा मुलि हासार बाहायनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनोमोन। दा आथिखालनि समाव माने बेफोरखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनसै। जेरै- माने माने एसेल' हायावनो गोबां आबाद दिहुननो थाखाय गोबां रोखोमनि हासार बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनसै नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे दानि जे समाव माने बांद्राय बोथोरखौ जेन'बा नेनायखौ जों नुनो मोनला माने गोदोनि समावथ' माने मोनसे जायगायाव माइ गायनो थाखायबा मोनसे जायगायाव दै नांगौ जायो बे दैखौ बबेबा मोनसे निजरा एबा जाम्फैनिफ्राय लाबोनो थाखाय बै जायगायाव बान्दो बानायनानै लाबोनाय जायोमोन दा आथिखालाव बेफोरखौ नेयालासिनो माने आबाद फोथारनि साखाथि फाखाथियावनो मोनसे जायगायाव जायगा लानानै जेन'बा मेसिन बहायनाय जायखौ बरिं मेचिन होनो दै बो दै बोहोग्रा मेसिन बे दै बोखोग्रा मेसिनखौ आथिखालाव गोबां बाहायनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां। दा माने जोंङो माखासे बिगियानारि आदबजोंबो मावनांगौ आरो जोंनि बिगियानारि आदबजों मावनायजों लोगोसे बांद्राय बैफोरबायाददि जेन'बा एम्फौ फोथैग्रा हासार बेफोरखौ माने बांद्राय बाहायाबा मोजां जागौ नामा होननानै आं सानो आरो नोंथां। आरो
नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि रोखोमै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दानि समाव?
अ नोंथां जोंनि जाथ' बिदिनो आरोना नरमेल आरोना ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंनो गायो ओमफ्राय फाला बदल गायलायना नोंथां ओमफ्राय हायज्रा लायो ओमफ्राय दिनै बिसा जोंहानाव गायफैबाय ओमफ्राय जोंहा बेैसानाव गायबाय बिदि आरोना ज' ज' जमा जमा लोगो नांना गायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि जा बिदि माइनि अनगायैबो दा
उ
दा बोथोराव मा मा मैगं थाइगं गायो नोंथां?
औ नोंथां दाथ' माने बोथोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बेबायदिनो ओ माइ आबादजों लोगोसे माने ओरैनो माने साखाथि फाखाथि थानाय हाफोराव इदिनो माबा ओ दाथ' जोगोनार ओमफफ्राय ओ लाव, खुमब्रा ओमफ्राय जिंखा बेफोरबायदि भिन्दि बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामियाव औ माने उम मा-माखासे हाफोराव माने गुवार गुवार थास' बेफोरखौबो आबाद खालामनाय एबा खेथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बे बेफोरो गामियारि ओनसोलफोराव माने मावनाय गामियारि ओनसोलनि थागिबिफोरा माने आबाद मावनायनि अनगायै गुबुन जेबो राहा लामा गैया नालाय बेखायनो जोंनि गामिनि बांसिन मानसिफोरानो ओ माने बिदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोआरो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला माने उम न'खरसे न'खरनै मानसियाल' जेन'बा सरखारि साख्रि मावनाय दा गोबां मानसिफ्रानो माने आबादनि अनगायै गुबुन राहा लामा माने मोना आर रो बेखायनो गोबां मानसिफ्रानो आबाद मावनायाव मुखुब जानानै थायो आरो बेजोंनो लोगोसे माने आबाद फोथाराव आबाद मावनानै माने बाजारफोराव बेखौनो फाननानै बोथिसे ओंखामखौ बुथुमनानै लायो बोथिसे आदारनि थाखायनो बिसोरो गोबां माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोआरो दा आबाद मावनायखौ आं सानोआरो जोंनि जेन'बा फालांगियारि थाखायल' नङा बेयो गुबुन जेनेबा गुबुननि थांनानै थानायनि औ गुबुननि जेनेबा जाय जाय सुबुंफोरा जेन'बा बेखौनो ओंख्रि जानानै जेन'बा गावनि नांगौ जानाय उदैनि आदारखौ सुफुङो दा बेखायनो माने आबाद मावनाया मोजाङानो होननानै आं सानो आरो नोंथां दा ओ नोंथाङालाय माबायदि सानो जेन'बा आबाद मावनायफ्रा जेनेबा माबायदि जेनेबा
आंनि थाखायथाय' आबाद मावनाय जोबोद गोनांथि मानो होनबा आबाद मावोबा जों आरोब फोरखौ बायनानैबो जानांला होमबा जोंनि थाखायसो न'आव थाबालाय जोबोद मोजां आरोना
उम नोंगौ नोंथां
बे बाइ न'नि माइरंखौबो आरो अनला अनलाफोरबो जाजायो आरोना
औ नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथां मुलिजाथ थास' गायो होनदों नामा नोंथां
उम खोनायासै नोंथां आं मोजां
नोंथां मुलिजा थास' गायनो होन्दों नामा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां गायो जोंनिथिं
औ थास'खौ बोरै बोरै गायनाय जायो नोंथां आं एसे अननानै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां माने थास'आ गोबां रोखोमनि थायो आरो माने फिथा थारुन ओमफ्राय थारुन गुबै ओमफ्राय ओमफ्राय आबर थारुन बेखौ गायनाय जायो आरो माने जों जोंनिथिं बांसिनै आबर थारुनखौ गायनाय जायो जाय आबर थारुनखौ गायनोबा जोङो सिगांनि बिमानिफ्राय मोननाय जे फेंखा आबरनिफ्राय मोननाय फेंखाफोरखौ जोङो माने बोखानानै मोनसे जायगायाव दोनथ'नांगौ जायो आरो बे आबरखौ गायनो थाखाय जोंनो मोनसे गुवार हानि गोनांथि जायो बे गुवार हायाव हाखौ हालेवनानै गुरुं खालामो आरो बेजोंनो लोगोसे बेखौ हाल बोनानै सिदा सिदा हाल बोनानै बेवहाय आबरनि जे आबरनि जे फेंखा एबा आबर बिमानि फिसा फिसा बेखौ मानि मोसौ हालनि उम उम हालनि माने हाल बोनायनि हाखर हाखर बे खौ बोनानै फबनाय जायो आरो नोंथां दा बेखौ बोनानै फब होबखांनायनि उनाव आथिं गाफबजोबो आरो जेब्ला एसे गिदेर देरो अब्ला बेखौ माने खदालजों माने खोनाय जायो आरो जाहाथे बिनि बेदर थांनाय औ बेदर थांनाय मानायाव जाहाथे बांसिनै मदद होयो एबा हेफाजाब होयो बेनि थाखाय बेखौ खदालजों गोजौ गोजौ खोनानै लानाय जायो नोंथां आरो जेब्ला बियो देरो अब्ला बेनिफ्राय जों गिबियावनो माने थास' बिमाखौ फाननायनि सिगां गिबियाव जों बिनि बिबारखौबो फाननो हायो माने बिबार फाननायावबो जेबो गोबां रोखोम रोखोमनि रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मोनसे बिबारावनो दा आथिखालनि समाव जे बाजारनि जे बेसेन बे बेसेना मोनसेयावनो से रां जाबाय थास' बिबार मोनसेयावनो से रां जाबाय आरो बे थास' बिबारा गोबां बेबायदिनो माने बेदर होनायनि सिगां बे थास' बिबारखौ फाननानै गोबां रोखोमनि रांखौ खावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि समाव आरो बियो जेब्ला थास' बिबार फानखांनायनि उनाव ओ बा द' मान्ट हालागै जेब्ला थायो अब्ला बिनिफ्राय जोङो माने बिनि बेदरखौ जों फाननो मोनो जाय बेदरखौ जोङो माने माने माने एसे बिबाङावनो माने गोबां अजन जानायखौ जों नुनो मोनो माने थास' थारुननि मानि बेदरखौ आरो दा थारुन बेदर फाननायनि फाननानैबो गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि बेबायदि बिदिनो थारुन आबाद मावनानै गोबां जाफुंसार जानाय गोबां लाइमोनफोर दङ जाय बिथांमोनहा ज' ज'यै साथाम साब्रै लोगो नांनानै बेबायदिनो गोबां बिगा हायाव थारुन आबाद मावदोंमोन बिथांमोनहा बेबायदिनो फिथाइ माने बिबार फाननानैबो गोबां रांखावरि आरजिनो हादों आरो बिनि उनाव बिनि माने थारुन बेदरखौ फाननानै गोब गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे लास्ट टाराव माने बिनि जे बिमाखौ फानखांनायनि उनाव आरोबाव फिसा फिसा फेंखा थाबोबावो बे फेंखाखौबो फाननानै गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां दा जोंनि गामियाव माने गोबां रोखोम रोखोमनि बेबायदि थास' आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै माने फाथो आबाद बेसर आबाद सिबिं आबाद बेखौबो जेब्ला दैज्लां बोथोरा बायो अब्ला दैज्लां बोथोर बायनायनि उनावनो बेफोर आबादफोरखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय होनोमबा दोनथ'लादिनि नामा नोंथां
नोंथां सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थोंथों